दा
औ खोनादों ना? औ दा मोनाबिलि मोनाबिलिस औ औ औ मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय नोंथां। खोनादों ना नोंथां औ दा जो-जोङो दान्दिसे सावरायलायगोन आरोना नोंथां दा मानि बेलायाव होनना बुङोब्ला जोङो बर' हारिनि बागै एसे सावरायगोन आरोना नोंथां दा नोंथाङा औ दा नोंथाङा एसे जागायना होना हागोन ना बर' हा रिमुनि बागै बर' हारिमु माबायदि फालियो माबायदि बिखान्थि दं माबायदि मा दं बेनि सायाव एसे फोरमायना होलाय
औ थारैनो नोंथां दा मोनसे हारिमु थांनायै थानो थाखाय बै हारिनि राव दो होरोम, आसार खान्थि, गाननाय-जोमनाय, जानाय-लोंनाय, मावनाय-दांनाय, दाम नाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदिफोरैखै फोरा गोबारैनो गोनांथार नङा होमबा नोंथां? हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनो बेफोरनि गोनांथार जायो नङा होमबा? हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंहा बर' हारियाबो हारिमु दङ' नङा होमबा नोंथां जेरै बैसागु मोसानाय, खेराइ मोसानाय, बागुरुमबा मोसानाय, बर'नि खुगा मेथाइ मोसानाय, दामनाय-देनाय, बर'नि सुंद' सल', सल'मा, खन्थाइ, रायथाइ लिरनाय बायदिफोराबो बर' हारिमुनो मोनसे एंगारलायनो हायि गोनांथार बाहागो। नंगौ ना नोंथां?
औ थारैनो सैथो औ।
थिग बेबादिनो हारिमुनि गुबै बाहागोफोरा जाबाय ओ जेरै राव आरो थुनलाइ खोनादों ना नोंथां? राव रावा मोनसे हारिनि सिनायथि। नंगौ ना नोंथां? थिग बेबादिनो औ थिग बेबादिनो राव नङाब्ला मोनसे हारिनि थाखाय जोनोम जानो हाया बेनिखायनो मुं मोनसेयाव ओ रावा गोनांथार बाहागो जेरै औ औ औ औ औ औ गुदि जेरै हारिमुवारि सि जोम बर'फोरनि दखना आर'नाइ गामसा बायदि आरो समायना रमायना आगरफोराबो बर' हारिमुखौ समायनासिन खालामो नङा होमबा नोंथां खोथाया औ औ औ थिग बेनि बेनि गेजेरजों दंबावो जानाय लोंनाय जेरै जानाय लोंनायाबो मोनसे हारिमुनि गोनांथि बाहागो नङा होमबा गोनांथार बाहागो बि जोंनि बर' हारिमुआवबो बायदि रोखोमनि जानाय लोंनायखौबो जों नुनो मोनो एबा नुबोगासिनो दङ नङा होमबा जेरै बर'नि अनला ओंख्रि बर'नि खारदै ओंख्रि साम' ओंख्रि लाथा एम्फौ खांख्राइ ना जौ नारजि नाफाम बायदि ओंख्रिफोराबो मुनि नेरसोन नंगौ ना नोंथां खोनादों ना थिग बे रोखोमैनो बर' हारिमुआव बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय जों नुनो मोनो आरो नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां खोनादों ना
नंगौ सैथो
थिग बे आरो ओ बाहागो होन ना बुङोब्ला जोंहा दङ मावनाय दांनाय एबा दानाय लुनाय नङा होनबा दानाय लुनाय दानाय लुनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला दानाय लुनायाबो हारिमु मोनसे नङा होमबा नोंथां औ औ थिग बेबादिनो बर' हारिमुआवबो गोबां दानाय लुनायखौ जों नुबोगासिनो दङ नंगौ ना थिक बेबादिनो जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय लुनायाव आखा फाखा जेब्लाबो जेरै नंगौ ना जेब्लाबो बर' आइजो फोरा दानि लुनायाव आखा फाखा नङा होमबा
औ औ नंगौ नंगौ
दखना गामसा आर'नाइ फास्रा जोमग्रा बिदन दख'ना थावसि लांगा बायदि रोखोमनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय सि जोम फोरखौ बिथांमोना गावसोरनो नआव आखाइजों दानानै दिहुननायखौ जों नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां खोनादोंना औ थिग बेबादिनो ओ बे रो खोमैनो बर' हारिमुवा बिदिनो जौगालांबाय थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा दानाय लुनायनि गेजेरजों खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
दा बेनि गेजेरजों ओ हारिमुनि बाहागो होननानै बुङोब्ला जोंहा रोजाबनाय मोसानायाबो दं
औ नंगौ
बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि आं मोसानाय रोजाबनाय मोनसे हारिमु आरोबाव समाय समायनासिन खालामना लाखिनाय बाहागोआनो जादों रोजाबनाय एबा मोसानाय नंगौना नोंथां? औ। दा रोजाबनाय मोसानाय गैयाब्लाथ' जोंहा रंजानायानो जाया नङा होमबा नों
औ नंगौ नंगौ।
खायनो मोनसे हारिमुआव रोजाबनाय मोसानाया एंगारलायनो हायै मोनसे बाहागो होनना आं सानो नोंथां। खोनादोंना? जेरै- बर' हारिमुनि बैसा गु मोसानाय खेराइ मोसानाय, खुगा थुन खुगा मेथाइ रोजाबना मो सानाय बागुरुम्बा मोसानाय, बैसागु मे थाइ, खुगा मेथाइ, गथ' बुरखायनाय मेथाइ, लावखार मेथाइ माइनाव बरायनाय थाइ, हाबा मेथाइ बायदि बायदि नङा होमबा नोंथां दा बिदिन्थि महरै मोसानाय बिदिन्थि महरै दा बावै जोंनि रायजोआव एबा गुवाहाटि नोगोर गोरमायाव समायना रमायना सिख्रि सिख्ला बाग बागुरुमबा मोसानाया जोंनि बर' हारिमुखौ बेसेबांबा मुं मोनहोदों नङा होमबा एबा समायनासिन खालामदों आरो हादोरनि बयनिख्रुइबो सा हामसिन सुबुं मोसानाय बिमुं एबा मुं लाखिनानै लाखिनायखौ जों नुनो मोनदों नंगौना नोंथां औ औ दा नोंथाङाबो बर' हारिमुनि बागै एसे सुदयै आंनो फोरमाय होनो हागोन नामा
औ नोंथां आं एसे फोरमायनो होनि नोंथां दा बर' हारिमु होनना बुङोब्ला आं आ बर' हारिमुनि सायाव एसे गोलावै आं फोरमायना होनि नोंथां दा बर'फोर खौ आसाम एबा सा सानजा भारतनि गु बिदि थागिबि होननानै गनायना मोननाय एबा खालामनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां बर'फोरनि औ बर' फोरनि हारिमुवा जोबोद धोनि रोंगौथि गोनां एबा खोथा गोनां नङा होमबा नोंथां बेनि सायाव माखासे औ दा आङो गान्नाय जोमनायनि बागैबो एसे बुंनो सानदों जेरै दख'ना आर'नाय नङा होमब्ला नोंथां दा दख'ना होनना बुङोब्ला बर' हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनाय बेयो जोबोद माने गोख्रों आखाइजों दानाय बा मिथिंगायारि गाब फोरजों सुफुं जानाय नङा होमब्ला नोंथां
औ औ थारैनो
आर'नाइ होनना बुङोब्ला बेयो बरफ फोरनि मान एबा सिनायथि खाथिनि गाहाइसिन नङा होमब्ला नोंथां बेखौ ओ गोग गोसान्थौ एबा आन्थौ जुफोरनि समायना हारिमुवरारि गाननाय होननानै जों मानि एबा मोनथिना मोनोबा मानिना लानाय जादों नङा होमब्ला नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ।
जेरावनो फालि आरो गामसा दङ नङा होमब्ला नोंथां। माने बेखौ बर' बर' हौवासाफोरनि गाहाय गाननाय जोमनाय होननानै जोङो आजावना लानाय जादों मोनथि नाय जादों एबा हमना लानाय जादों आरोना नोंथां दा माखासे ओ फालिनाय दङ नङा होमब्ला नोंथां बेवहाय जेरै बैसागु खेराइ फुजा नोंथाङाथ' बुंलांखाबायानो नंङा होमब्ला थां जेरै ओ बैसागु होनना बुङोब्ला बर'फोरनि गाहाय बा देरसिन उतसब नङा होमब्ला नोंथां बेखौ बोथोर बोथोर बोथोर गोदाननि आखायाव एबा बोथोर गोदानखौ बरायनो थाखाय बैसाग दाननि बयजोंबो मोजां समाव बा मोजाङै फालिनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ नंगौ
खेराइ फुजा दङ जेरै बर'फोरनि दार्मिक एबा ओ आथिगियारि फुजा होनना बेखौ बुंनाय जायो नङा होनब्ला नोंथां बेयाव बाथौ एबा मि मिथिसिंगानि ओ बलबान सक्तिजों फुजा खालामनाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ जाय
बेयाव ओ माखासे ओ मोसानाय एबा मेथाइ रोजाबनाय दङ नङा होनब्ला नोंथां दा जेरै बागुरुम्बा दोङो हारिमुवारि ओ दामनाय देनाय दङ नंङाहोमब्ला थां जेरै बर'फोरनि गाहाय ओ हारिमु हारियनो जादों मोसानाय नङा होनब्ला नोंथां ओ बे मोसानायखौ दख'ना गाननानै हिन्जावफोरा मोजाङै मोसानाय जायो एबा मोसाबोनाय मोसाबोगासिनो दं नङा होमब्ला नों थां दा हारिमुवारि दामनाय देनाय होनना बुङोब्ला जोंहा खाम सिफुं जथा सेरजा हारि ओ हारमुनि बायदि बायदि बाय दि नङा होनब्ला नोंथां दा बेनि गेजेरावनो आबादारि आरो धारमिक फोथायनायबो दङ बेवहाय ओ बर'फोरनि गाहाय ओ थां ओ थाग्रा बा थांना थाग्रायानो जाबाय आबाद खालामनाय नङा होमब्ला नों थां बिसोर औ बाथौ धोरोमखौ मानियो नङा होमब्ला ओ सिजौ बिफांखौ बाद थौनि सिन होननानै नोगोर एबा न' सलियाव गायनानै फुजा खालामनाय बा सिबिनाय जायो नङा होमब्ला
औ नं गौ नंगौ
बर' हारिमुवा माने सा सानजा भारत आरो आसामनि मोनसे जोबोद धोनि गोजाम आरो ओ हारिमु नङा होनबा नोंथां बे हारिमुवा ओ बेबादि गोलाव बिखान्थि ओ गुवार सान्थौ आरो मिथिंगायारि फोथायनायजों ओ बुंफबनाय आरोना नोंथां दा गाहायाव बर' हारिमुनि गुदि आरो गोलाव बिखान्थिखौ आं एसे गुवारै फोरमायना होनो सानदों जेरै बा थौ धोरोमनि बिखान्थि आरोना नोंथां दा बर' हारिनि गुदि खान्थिया जाबाय बाथौ धोरोम नि सायाव सोनारो नङा होमब्ला थां दा ओ सिजौ बिफां ओ सिजौ बिफां होनना बुङोब्ला सिजौ बिफांखौ ओ बाथौ सिबियाव गाहाय सिन मानिना नोगोर सालियाव एबा जोंनि गामियारियाव गायना फुजा होनाय जायो नङा होनब्ला नों दा बेवहाय बा बिखान्थि दं ओ बाथौ सोदोबा जाबाय ओ फाव फाव बानिफ्राय फैदों नङा होमब्ला? बेयो मिथिंगानि बा फुंखा नङा होमब्ला थां जेरै बार, अर, दै, हा, अख्रांखौ बुजायो नङा होमब्ला? दा बेयाव ओ बाथौसालियाव ओ बा थार बाहागो थानाय बेरा थानाय हारिमुवारिनि खान्थिखौ फोरमायो नङा होमब्ला? दा ओ बोथोरारि बा हारिमुवारि उत्सब दङ नङा होमब्ला? ब फोरनि फालिनाय उत्सबफोरा आबाद आरो मिथिंगानि बोथोर सोलायनाय बिान्थिखौ सोमोन्दो गोनां होनला ओ होनना जोङो मानिनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ।
बुङोब्ला बेयो बर'फोरनि गाहाय बैसाग दाननि उत्सब नङा होमबा? बे समाव ओ आगस्ट बोथोरखौ ओ बिदाय होना गोदान बोथोरखौ बरायो नङा होमब्ला? ओ मानसिया गोजोननाय आ रो मोसानाय जों बेखौ फालियो नङा होमब्ला बै बैसागुखौ? ओ बेवहाय ओ खेराइ फुजा दङ बेयो ओ अख्तियारि फुजा बि खान्थि नङा होमब्ला हा? खामानिखौ मोजां मोनो ओ मोजां जानो आबाद ओ गाखां गायखांनो आरो हारिनि मोजांनि थाखाय ओ बे फुजाखौ जोबोद गोग्गोयै खालामनाय जायो आरो नों थां। दा मोसानाय आरो औ मेथाइनि बिखान थि ओ बर' हारिमुआव मोसानाय आरो मेथाइआ जिउनि मोनसे बाहागो नङा होमब्ला? दा बागुरुम बा होनना बुङोब्ला बे बागु बागुरुम्बा बागुरुम बागुरुम्बाया ओ बयनोबो मिथिजानाय समायना हारिमुवारि मोसानाय नङा होनब्ला नोंथां। हिनजावफोरनि दख'ना गाननानै बेखौ मोसायो नङा होमब्ला। बियो मिथिंगानि फुंखा आरो बबेबा बिरग्रा ओ एनलाफोरनि बिरनायखौ दिन्थियो नङा होमब्ला। जेरै हारिमुवारि दामनाय ओ हारिमुवारि दामनायावबो जोंनिया खाम सि फुं जथा आरो सेरजा ओनि गावजों गाव सोमोन्दोआ हारिमुवारिनि बिखान्थिखौ बाहायो नङा होमब्ला नोंथां। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों। दा जोंना समा बो थौबाय नङा होमबा। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय!
औ थारैनो दा नोंथां नों थांआ आंजों राय एसे